एबाराव जोंना माबाया प्लानिङा मारै मारै होनदों बेरायहैनायनिया?
मिथिथ'वा बेनो लास्ट नामा होनदोंलै।
औ दिस इस दा लास्ट वान।
एगार'ता जाबाय दा दुइथायाव थांनांगौ टाउनाव बेरायहैनो एसे दमिनिसाव मेथाइ जाहैनांगौ बार्गार पिज्जा
चिकेन पिज्जा अमानि अमानिया माबायदिलै काबि टेस्ट किया हे क्या अमा का?
उम
अमाना माला माबायदि टेस्टा पिज्जाना?
मालायबा आं जाफेराखैलै।
आनसाय स्टेटास होनाया बाप रे खदै गलाजोबदों आना जानो लुबैनाया।
मालदार नालाय ब्रा।
मालदार‌ सिथोब फैसानि फैसानि खामियानो गैया बिसोना फैसायानो फैसा। रासियावसो फरायोमोन बिदा बिना बिब'आ।
डक्टरसो फरायबावोमोन बाबु खोनाबाय।
होम
डक्टरसो फोरायो फरायबावोमोन।
आनसाय माबाया बिदा बिब'आ औ बिबा बिदाबो बिब'वो। कमप्लिट जाना फैजोब्बायना?
हाबा जायाैख नामा दाबा होनदों।
हाबा जायाखैलै। दा खामानिसो मावोदां अबायबा दिल्ली माबाफ्रावसो दां दंहैजोबोदां?
लागाय देनजार खानाय गुजोब्बाय आंना उम।
माखासे मेथाइ ओंखारबायथ' प्रटिन गोनां माबा बे फामदिना बिदि नुयो। गोनांलाया आं दाख्लि होनाया।
दुइ बेबो खामानि गैया।
सिपजसा।
बिन्दि
औ।
दुइ बेलाय जेखौ बानायनो हायो बेखौ बेखौ बायनानैसो जादों सान खालि दिहाइद्रेटजों मेसिन नांगौ दिहाइद्रेट खालामग्रा ओमफ्राय बेखौ मस्ला मस्लि होनानै माबाबाय
प्राइजआ प्राइजआ गोगोमबाव बाबु दुइस' थिनस' गाहामबाव मोनसेयावनो
बेसेबांमोन
दुइस' बेसेबांमोनथाय
उम बिदिनो आरायस' थाखा।
उम।
अनलाइन अर्डार खालामबाबो थु सेभेेनटि। बेयाव फाइबार मोनगोन बा जिखुनु मोनसे।
फाइबार मोनगोन थां उम। आं थांनो लुुगैबायलै किटचन खुयनाव थांनानै फैसा बुरजा लानानै फैसिगौ आं दैखोनानै जाग्रा। किटिन कुइनाव मोजां ब्रा ना सपिं खालामनो।
उम।
नङा।
मा
किचेन कुइनाव मोजां होनदां सपिं खालामनो।
उम।
भिसालावबो मोजां बिसालाव सासथा मोनो। दालियाव बेसिबां प्रटिन मोनो दालि हो
उम।
दालि ओंख्रियाव बेसेबां प्रटिन मोनो।
दालियाव मिथियालै बेखौ नो बेसेबां जानो हायो बेनोसै आरो दालिया गोथाङै सुदोंबा बे संबा बुरजा जायोना। बेखौ माबायाना। खुरिसे दालि दुइ ग्राम थिन ग्रामखायो होनबा बुरजानो बोखाव जबाय आलिखौ दै होबाय ना बा ओंख्रि बायदिसिना
जायो खुरैनि गाहाम जायोबाथ' एसे मोनगोन प्रटिना
दाव दाव दिसेनखौनो मोननाय नङा।
मारै
ए दावदै दैसेनिल मोनदों खुनुरुखुम
उ दावदै दैसेनो मोनो खुनुरुखुम। जोंना खस्थ'लै वेट गेन खालामनांगौआ सिखिनिफोरना लिन मासलसो ना।
खस्थ जाया जाया जेबो नङा।
जा जा होननानै जानला मोनला जानानै सिथोब। होद जिखुनु खस्थ' खालामखानायाथ' खालामखानांगौ। जानायजोंल' जायालै खस्थ'बो खालामनो हानांगौ एसे। सोहि तरिकेसे मेहेनेत बि करना हता है।
सबसे माबा मा होनो भिटामिन गोनां फ्रुयद आ मा होनो? गासिबो मोनजोबो मानि ए बि सि डि माबा मोनजोबो भिटामिन। आमरुद सफारिया
सफारि खोनाबाय?
खोनायाखै?
औ
सफारि होनदां सफारि सफारिबो जानांगौ।
उम
सफारियाव फाइबार दंना?
उम
खोनायाखै?
औ लै औ बारा गैया बेयावबो फाइबार थानांगौ फाइबारा भिटामिनसो दङरा।
भिटामिन सो मोनोब ब्रा औ भिटामिनस होनदों होनखाबायना आङो। ओइ सफारियाबो मेरला जादनि दं मोनसे गोजा कालार गोजा पिंक कालारनि दं मोनसे ओमफ्राय माखासे गुफुर जायोना बेगरा
ओम
बेगर गोजाया गोथावसिन जायोदां प्रटिन माबा मोजांसिन दां जानो। भिटामिन भिटामिना बांसिन दंना? ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय? ओ किउरि किउरिखौलाय किउरिखौलाय किउइ खौथ' बिराद इउस खालामो।
मालदारफोरनिसोलै बे।
आप किउइनि ब प्राइसाआ मिथिगौ ना खाट्रा एक्सपेनसिभ। बायनो हानो नागिरा थाइसेयावनो बिसिबांबा दाम जायो। ओमफ्राय एब'काड' मोनसे एब'काड' दंमोन नामा बेखौ ब्रेड बानायलायनानै ब्रेडाव फुननानै लागायनोसै बाटार बानायनानै ब्रेडावहाय लागायनानै जायो एबका द'। एब' खाद'वबो गोथावना होद बांद्राय थावा नो एब' खाद'वआ। टाउनाव लाबोनानै जाफैनांसिगोन खेबसे मालाबा। टेस्ट खालामजोबनांसिगोन ड्रागन फ्रुइटआलाय माबायदिलै? आंथ' जाखांबाय द्रागन फ्रुइडखौ आं बांद्राय बांद्राय गोथाव मोना नाथायबा मोजांब्रा माबानि थाखाय माबाबो दं बेयावबो भिटामिन दं। ड्रागन फ्रुइट
केेल'रिसबो मोनोब्रा प्रटिना बेयावबो दङ ड्रागन फ्रुइटवबो। अवान अवान पइन्ट फाइभ बिदि ग्राम मोनो कार्ब'हाइद्रेट दङ फाइबार दंबावो। भिटामिन सि हेल्थ खेलेयो आटसा हेल्थनि थाखाय मोजां। जुदि मार्सेल गेमनि थाखाय जादोंबा। ड्रागन फ्रुइटआ इनारजि भिटामिन बिनि थाखाय मोजां। नाथाय प्रटिन सर्स गैया बांद्राय।
स्टेमिना बारायनो थाखाय मा जानांगौलै?
स्टेमिना बारायनो थाखाय स्टेमिनाखौ बाराय होनांगौसो खस्थ' खालामसिननानै जेबो जानोबा।
स्टेमिनायख नों खालामबाय थाबानो बारायलांखायो उनाव।
उम।
साइकिलिं खालामो आंथ' डैलि कलेजाव थांनाय जायो होमबाबो स्टिमिनायानो थाबावा औ दंब्रा आंबो एफा मेङा। एक्सारसाइस खालामबाय थाबानो बारायखायो स्टेमिनिया जा जानानैथ' जानाय प्रटिन सर्स लादो जाबाय ओरैनोबाबो बारायलांखायो। ओमफ्राय माबा गान्ने का जुस माबायदिलै?
हा माबा बियाव खेल'रिस थायोब्रा ओमफ्राय बारा लोंजायालै बे बचसतुवा गारजिना।
सुगार दंब्रा सुगार जुइसो सुगारकेन जुइससो। ओमफ्राय सिनि मिलायो नामालोय सि माबा स्नि माबायो नामा होयो नामा?
अबेहा सिनि होनांगौ? खुसेर बिदैयानो गोदै जाखायो दा।
गोदै जाखायोखा खुसेरानो गोगोमनो।
गोदै खालामखायोखा रिफाइन खालामनाय सिनिया गुरा जाहैबाय दाइरेक्ट।
इनारजि होयोब्रा बेबो एसे।
दसेनि थाखायायल'लै।
बडिखौ हाइद्रेट खालामो हाइद्रेट खालामनायाव। गरमाव फ्रेस फ्रेस मोनो लोंजायो खुनुरुखुम। मालाबा मालाबा लोंजायो नाथाय माबा ओ सामफ्रामबो लोंजाया। स्टेमिनायाव मोजांब्रा स्टेमिनायावबो मोजांनो। प्रटिना गैखायालै एक ग्रामल'खा खुनुरुखुम बोरैबाबो मोनो बोरैबाबा मोना बेबो। नेम्बुआवबो गैखाया हनै भिटामिन सि दं गोखै नालाय। इमिउनिटि-इमिउनिटिया बुस्ट जाबावलै माबा लोंबासो निमबु लोंबासो इमिउनिटिया बुस्ट जाबावो। वरक आवटनि उनावबो सिगाङावबो लोंजायो। बाहायनांसिगोन जानाय नंला बिदिजों।
दे आं सार्स होनोसैलै मबाइलआनो सार्स गैला।
दे।